हेल'
औ
औ नोंथाङ खादोंना
औ खोनादों दे
अ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना
औ दे उम
अ बिदिब्ला बिदिब्ला नोंथांजों आं बैसागो फोरबोनि सायाव सावराय सावरायनोसै
जागोन दे
बैसागो फोरबो होनब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो नङा होमबा जेरैहाय जोङो बैसागो अ बैसागो फोरबोखौ जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने जों आजै आजौ समनिफ्रायनो जों माने जोबोद रंजा बाजायोबयबा गाजा गोमजायै फालिबोखायो आरो अ अ बुंनो थाङोब्ला बेबादिनो जोङो आथिखालाव माने बैसागुखौ जोबोद रंजाबा जायो फालिनाय जायो
औ गोदोथ' उम गोदोथ' मास मोनसे फालियोमोन ना ओमफ्राय मास मोनसे आरो बैसागोनि सिगां माखासे मानि गोद गोदोनि मानसिफोरा रिहासोल खालामलायनानैसो फालिलायोमोन फ्राय खिन्थु दा एसे सोलायनाय नुबाय आरो ना
औ औ औ नोंथाङा बुंनाय बादि माने औ आथिखालाव माने जोङो गिबियाव माने बेबादिनो जोङो मोसौ बैसागो बा मानसि बैसागो बेफोरबाददि लानाय जायो आरो ना जोङो गिबियावहाय मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो थामहिनबा जों मोसौखौ मोसौ बैसागुआव थुखैनाय जायो बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागुखौ सैथ्र' दानानि जोबथा साननि बाह खालाराव जोङो थुखैनाय जायो आरो बेहाय जोंहा गिबियाव जोङो मोसौ थुखैनो थाखाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो आरो ना जेरैहाय फान्थाव बा दिग्लिलिथि थाराय बा हालद बेफोरखौ जोङो नांगौ जायो बेखौ जोङो जा दिनखालि मोसौ थुखैगोन जोङो बेनि सानसे सिगाङावनो बुथुम बुथुमना दोनफैखानाय जायो आरोना खोनायाखै
हेल'
हेल
नेतवर्क प्रब्लेम जादों खोमा मोजां खोनायाखै
अ दा खोनयाखै नामा?
अ-अ-अ खोनाबाय दे ओ खोनाबाय दे।
माने जोंहाव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना। खोनायाखै नामा? हेल हेल नोंथाङा खोनादोंना?
ओ खोनादों दे
हेल
खोनादों
अ-अ-अ बिदिब्ला नोंहा बे बैसागोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ आं जा मिन्थियो माने गोदोनिखो बुंनो आरोना आं गोदो-गोदो माने बैसागु खौ दान मोनसे फालियोमोन दा आरो से सानल स्नि सानल सो फालिनाय जायो नङा होमबा? बेनिफ्राय बैसाग नि सानसे सिगां जोङो मोसौनि बैसागु फालियो ओ माबानि बैसागोनि। से खालारनि सिगां ओ सैथो मासनि जोबथा खालाराव ओ मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो आरोना बेखौ मकर - मकर संक्रान्तिबो होननानै- बुङोना बेनिफ्राय बेहाय ओं बेनि बे से खालारनिफ्रायसो मानसिनि बैसागु जायो नङा होमबा? से खालारनिफ्राय स्नि सानहालासे मानसिनि बैसागु एनिफ्राय ओमफ्राय से खालार दिना बेबायदिनो दा-दा नुनाय बायदिबाथाय माने से खालाराव- ओ गेदेरा गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होनाय उन्दैफोरा गेदेरफोरनिफ्राय बोर लानाय बेखौ फालिनाय जायो। आरो बेनि- बे नैथि साननिफ्रायसो माने मोसानाय रंजानाय बाजानायफोरखो ओ खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना दा। ओमनिफ्राय गोदोनिया गोदोनि बायदि ओमफ्राय जों नुबोनाय बायदिबाथाय माने जोंनि गामिफोराव नुबोनाय बायदिबा जोङो एकदम माने सप्तासे सिगां रिहासल खालामखायोमोन आरो ओ मोसा हौवाफोरानो हिनजावफोर जानानै मोसानाय दुलजो बेबायदिनो सल बानाय ओ सल बानाय-बानाय खननानै मोसानाय बेबायदिसो नुबोयोमोन आरो रिहारसेल खालामखानानै माने सानै मा होनो बेखौ देमसि मोसानाय ना मा होनोमोन? औ देमसि मोसा- होनो जे बेबायदिसो मोसानाय खौ जोङो नुबोदोंमोन आरो ना गोदो ओमफ्राय आरो दाथ मालाय गामिफोराव मोसानो माइरं मागिनो थांनाय- फोरखौ जोङो नुनो मोनला गोदोथ जोङो बेलेग-बेलेग जायगाफोरावबो बेलेग बेलेग गामिफोरावबो मो- मोसानो थांनायखौ नुदोंमोन आरो जोंबो थांदोंमोन माने गोदो- एसे उन्दै टाइमाव मोसानो माइरं मागिनो नै बेबायदि थांलायनो मोन्दोंमोन आरोना। ओमफाय दा बुहुदखौनो सोलायबोनाय नुदों आरो माने गोदो स्टेज प्रग्राम गैयामोन दा आरो बैसागुआवखो माने स्टेजावबो फालिनाय नुयो आरो बैसागि बिदाय जेरैहाय
बैसागो बिदाय खालामनानै ओं बेबायदि खालामो आरो प्रि बैसागुखो जों सि गां मोनामोन आरो दा बे प्रि बैसागुबो खालामोना। माने बेबायदि सोलायनायखौ नुबोदों आरोना।
औ ओ नोंथाङा बुंनाय बादि माने जोंनि ओनसोलाव बे मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोंहा माने गोखा गोखै बा मैगं थाइगं बेफोरबायदि जानायखौ जोंहा बे बैसागोआव खालामनाय जा आरोना जेरै जोङो बेयाव गोखा गोखै बा जेरै जों मिथिंगायाव मोननाय सेजौ से था बा स्नि था बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जानाय जायो। जेरैहाय बेफोर मैगं थाइगङाव दङ' खुंखा बा दिं खिया बेबायदिनो नेरसोन जारि माने मिथिंगायाव जा मैगं थाइगं माने जों बेखौ माने जानाय जायो आरो ना बेखौ माने जानाया जोंहा औ औ जोंहा बे खौ माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जायो बेखौ मानो जानाय जायो जायो होनबाथाय जोंहा माने देहा सोलेराव बा सानाय सुनाय बा बेमार आजारफोरा जिनै दान बा बे बोसोराव जाया बेनि थाखाय जों बेखौ जानाय जायो आरो बेखौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फो फोथायनाय दंखायो आरोना। बेनि उनावहाय जोंहा मानसि बैसागो बे मानसि बैसागोनि सेथि खालाराव जोंबा गामिनि रायजो राजा बा बेफोरबायदि जों गिदिरफोरखौ गिदिरफोरनिफ्राय बोर लानाय बा मान बावनाय जायो आरो उन्दैफोर खौ जों अननाय बा बेफोरबायदि अननाय होनाय जायो आरोना। औ बेजों लोगोसे जोंहा औ औ बेजों लोगोसे जोंहा औ मानसिनि मानसिनि बसागुखौ फालिनाय जायो बे मानसिनि बैसागुखौ जोङो गोदो गोदायनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो ओह बेबादिनो थामजि सान बा बेफोरबायदि मास मोनसे बेफोरबायदि लाखिनाय जायोमोन आरोना। आथिखालावथ' जोङो बेफोरबादिखौ लाखिनायखौ नुनो मोना बांसिनै बुंनो थाङोब्ला जोंहा हापतासे बा स्नि सान बेखिनिल' जोङो बैस अह बैसागुखौ बेखिनिल' लाखिनाय जायो आरो जोंहा। जों बेयावनो माने जोबोद गोसो होसारनानै रंजानाय जायो बे जोंहा जोबोद देलाय मालाय बेबायदिनो दख'ना गोमो बा फास्रा गोजा बेफोरबायदि लाना माने जोङो उन्दै गेदेर गासिबो माने रं जा बाजा बेबायदिनो हौवासाफोराबो गामसा गोथां बा गस्ला गुफुर बेफोरबायदि आर'नाइ आरि लाना माने जों बैसागुखौ माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव गासै मोसानो थांनाय जायो आरोना बेयाव ओ जेरै बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै जोंहा दामजु देम दामजु देग्रा दङ' जेरैहाय जोङो खाम सिफुं सेरजा बा थरखा मा बेफोरबायदिखौ लानानै जोङो बैसागो मोसानो थांनाय जायो एबा मागिनो थांनाय जायो आरोना। जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जों बे मागिनो थांनायावबो जोङो जोंनिख्रुइ गेदेरफोर खौ जों खुलुमना फैनाय जायो बा बोर लाना फैनाय जायो आरो बिसोरो जोंनि ओ जोंनि मोसानायखौ बा बेफोरबादि मोसानायखौ मोजां मोननानै बा खायफा खायफा गावनि गोसो बादि अनसुं थाइ हरो जेरैहाय खायफा माइरं खायफा फैसा बेफोरबायदि हरनाय हुदाया जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दंखायो आरो ना। बेजों लोगोसे जोंहा बुंनो थाङोबा गोदो आरो दानि बैसागो गोबां फारागथि नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आथिखालाव माने बैसागोजों लोब्बा ओ माने बेफोरबादि ओ बांसिनै माने बैसागो मोस सानायाव जोंहा जेरै गोदो गोदाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा लाना बेफोरबायदि मोसायोमोन आथिखालाव माने गोबां माने रेकर्डिं बा बक्स एडिअ' मबाइल फननि गेजेरजों अह मबाइल फननि गेजे जेरजोंबो जोङो बैसागु रंजानायखौ नुनो मोनो जोंनि खाथि खाला आरो ना।
औ।
बेजों लोगोसे जोंहा माने ओ बैसागोजों लोब्बा लानानै नोंथाङा दा बावैसो बुंलांनाय बायदिनो गोबां मा माने फांसनआरिबो खुंनो खुंनो लाबाय आरोना ओ जेरै स्टेज प्रग्राम बा बेफोरखौ जोंहा गोदो गोदाय समावथ' जों बेफोरबायदि खुङामोन नाथाय जों बेफोरखौ अ अ जों बेफोरखौ माने आथिखालावसो बे फोरखौ गोदानै नेम बेफोर अ अ बेफोरदि फालिनाय जायो आरो अब्लाबो जोंहा बिनिफ्राय ओ बुंनो थाङोबा गोबां गियानफोरखौ मोननो हायो आरो ना
ओम बैसागोनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमुवाबो बेरखाङो आरोना बर'फोरनि मा ओ होनो बर'फोरनि हारिमुवा
औ औ
बर'फोरनि हारिमु जेरै गाननाय जोमनाय दख'ना खाम सिफुं दामनाय देनायफोरा जोंनि बेफोरो गासिबो बैसागोनि गेजेरजों बेरखांनायखौ नुनो
औ औ औ नंगौ थारैनो थारैनो जोंहा बुंनो थाङो ब्ला माने आथिखालाव नोंथाङा बुंनाय बादिनो जे जोंहा फांसन खुंनाय गेजेरजोंबो जोंहा गोबां गियान मोननो हायो आरोना बुंनो थाङोब्ला जेरै जों बेयाव थुनलाइयारि बादायज्लायनाय एबा आरिमुवारि बादायज्लायनाय लायो थुनलाइारि बा जों उन्दै गथ'फोरनो जोबोर गिदिरसिमालागै माने जोंहा खेला दुला बा खारनाय बो- लानाय बायदिसिना बादायज्लायनाय होयो बेजों लोगोसे जोंहा सावगारि बोनाय बा खन्थाइ आवरायनाय बाथ्रा दान्थि लायनाय हरखाब बुंनाय बेफोरखौ लानाय जायो आरो हारिमुवाबो जोंहा मोसानाय रोजाबनाय बेफोरखौ लानाय जायो आरोना जेरै उन्दै सासे गथ' बेफोराव बाहागो लानानै बा खन्थाइ आवरायना बा थाबै बुंफिन मानो बियो गोबां साहस मोनोबा गिनाय गैयि जायो बेजों लोगोसे बिसोर बाहागो लानानै बा ओ जेनेबा गोबां गियान मोननो हायो जेरैहाय बिसोरो जोंनि ओ ओनसोल फोरावहाय बिदि बादायज्लायनाय सेथि बा नैथि थामथि बेफोरदि बान्थाबो होनाय जायो बेफोरखौ लानानै बे जोबोद माने गोजौ गोजौआव दावगालांसिनो थुलुंगा मोनसिनो आरो ना ओ बेजों लोगोसे जोंहा गेवलां मेल थायो बे गेवलां मेलफोराव जोंहा माने गोबां मा औ जौगानाय फैयो औ बे गेवलां मेलफोराव जोंहा गिदिर गिदिर माने सिन होनो बो सुबुं सुबुरुन होनोबा सुबुंफोरखौ लाबोनाय जायो बेफोराव जोङो खोनासंना गोबां गियान मोननो हायो आरोना ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि फांसन खुंनाय जायोना जाया नोंथां?
हेलौ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेबादि फांसन खुंनायखौ नुनो मोना मोना नोंथाङा
मा होनदो
नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबदि फांसन आरि खुंनायखौ नुनो मोनो ना मोनना बुंदों
नेटवारकआनो मोजां नांला
हेलौ औ मोजां खोनायाखै आं गोमखांबा गोमखांजोबदो मोजां खोनायाखै होनदो
अ दाखोनायाखै नामा
ओ
हेलौ
हेलौ